नोंथां गोजोन मोनाबिलि
गोजोन मोनाबिलि मा खालामगासिनो? नोंथां
बै आबाद फोथाराव दसे फैदोंमोन नोंथां।
अ औ आबादाफोर बोरै
आबादखौ आबादखौनोथ' नायनो फैदोंमोन दिनै एसे अखाबो हादोंमोन नालाय। खोथिया फोगासिनो खोथिया एसे जौबाय बेयावनो। दुब्लियाव दसे फैदोंमोन मोसौ बोरमा नायनो।
ओं गायनाय जासिगोन आरो होमब ना?
गायनाय जासिगोन। नोंथाङालाय?
जोंनाबो नै दुब्लियावनो फैदोंमोन आंबो ओरैनो एसे नायनो दैफोरा एसे प्रब्लेम जादोंना जोंनाव एसे दैनि उसुबिदा नालाय। हाया एसे बोरै माने। बेखायनो अखा हानायजों दै थादोंना थायाखै बेखौनो नायनो फैदोंमोन।
नोंथाङा देग्लाय मा मा आबाद मावनो नागिरदों?
आबादाथ' बिदिनोसै बोसोरै माइब्रा एसे जोसा एसे आरो जानायनि थाखाय बाहादुर रनजित बेखौनो एसे एसे मावनो सानदों।
खै बिगासो मावगोन देग्लाय?
मावनायाथ' पन्द्र' बिगायानोमोन।
पन्द्र' बिगा
ओं
थ' मोजाङानो जागोन। अखाया आरो दै दैफोरा मोजाङै मोनोब्ला।
ओं बोथोरासो मा खालामसै बोथोराथ' थांनाय बोसोरफोरावबो बिदिनो एसे प्रब्लेम होदोंमोन एबारबो मा खालामोथाय
जोंनिथिंबो बेबायदियानो
उम बोथोरनि थाखायनो आबादफोरा मोजां जायै जालांबाय नोंथां।
बेखायनो दानिया बांसिन सुबुंफोरखौनो ओ गोरान आबाद मावनायसो बांसिन नुनो मोनसै।
ओं ओं ओं दैज्लांनि आबादनिसाय गोरान आबादाव बुंनो थाङोबा एसे मुलामफाया मोजांसिन जायो होनना मिथिदों आंबो।
औ नोंथाङाबो गोरान आबाद मावो नामा?
ओं ओं आबादा गोरान एसे बांद्राय मावजायाबो ओरैनो बेसरफोरखौ मावो आरो बेसर आलु
बेसर आलु आरो बानलु पथल बिदिनो खुमब्रा लाव बेफोर बायदिखौलाय
औ बानलुफोरा एसे ओरैनो जानो आनथाया मावजायो फानलायनाय मावजाया आरोना बानलु जोगोनार खुमब्रा बेफोरो। पटलखौ जोंनाव एसे मावनाय जाया आरोना जोंनि साइदआवहाय
औ
नोंथांमोननि जों पटलबो आबाद मावो नामा
औ जोंनिथिं मावोआनो उ कबि मा बो गोरान खेथियाव बांसिन आबादखौनो मावनाय जायो पटल कबि आलु फानथाव
जोंना गोरान खे थियाव आवगायाव मावामोन दासो एसे एनै मावनो सोलोंदों नालाय एसे खम जायो आरोना गोरान आबादा
माइ आबादखौ माइ माने दानि जुगाव मायाबो बांद्राय जाला नालाय बेनिखायनो माइखौल' नेबाय थानानै जाया बेनि खायनो गोरान खेथिजोंबो नखर सं सार सालायनायाव हेल्प जागोन होननानै एसे मावनाय जायो आरो
ओं ओं ओं ओं नंगौ नंगौ नोंथाङालाय मा मा माइ मावनो सानदों
जोंहाथ' बिदिनो ओ रन्जित बाहादुर आरो एसे बावा माइ गायनो नागिरदों
ओं ओं बावा होननायखौसो जोंनावबो एसे आं गोसोआव फैदों जोंनावबो गामियाव एबारै एसे माने गोबाङानो आस्रा फो होननानैसो सानगासिनो मानसिफोरा जिथु नुदों माने ओरैनो गायालासिनो माने खेबसेयावनो फोखाना होगोन आरो ना बेफोरबायदिसो थाग थियारि खालामगासिनो मानसिफोरा आस्रा फोनो थाखाय बावा माइखौथ' जोंनाव बिदि खेथि मावनाय नुफेराखै आङो ओंखायनो मोजाङै सिनाया
बेबायदिनो एसे गोथौ दैयाव गायनाय जायो आरो बेखौ
औ
माने बे माइ बे माइखौ बिदिनो सारना होबाबो जायो नाथाय सारना होबा माने बांसिन मुलाम्फा जाया मानो होनबा बेयो बांसिनानो माने दै बुरजानि थाखाय थैलाङो बेनिखायनो दानि जुगाव आरो खोथिया फोग्रोयो खोथिया फोनानै एसे आरो गायबावो माने जेनेबा जावैनाय होनो जावायखांनानै एसे गोजौ गोजौ खालामनानै उनाव आरो बे गोथौआव गायनाय जायो आरो दै गोथौनि थाखाय ओमफ्राय बे माइआ जानोबो गोथाव जायो आरो दै थानाय जायगायाव गायो नालाय गोबां प्रफिटबो जायो आरो
हा गैया नालाय गोथौ हा गैया दैनि एसे प्रब्लेम जायोना ओंखायनो बांसिनानो गायोमोन आरोना एबारै आरो मानसिफोरा फोनो होननानै सानदों माने थांनायाव न'खरावनो एस फोदोंमोन माने ओमफ्राय एसे गायनायनिसाय साबसिन जादों होननानै मोनथिदों आरो मानसिफोरा बेनिखायनो एबार माने बांसिनानो फोगोन आरोना बिदिजोंहाबो इदिनो फन्द्र' बिगानि बिगाब्रैखौल' गायगोन होननानै बुंदों फोरों माने बाखिखौथ' फोजोबनायानो
नोंथाङाबो एसे गोरान गोसो होदो मानो होनब्ला माइ आबादाव बेबायदि मुलाम्फा गैया नालाय एसे एनै न'खरफोराव फाननानै एसे न'खर संसार सालायलायनायाव मोजां जागोन ओरैनो नोंसिनि थिं मा मा आबादा गोरान आबादा जाथावथाव
जोंनावथ' ओरैनो दासान्दि कबि बिलाहि बेफोर जायो आरो फान्थाव सबाय बिमा भिन्दि बेफोरखौ मावो आरो जाय खायसे खायसे न'खराव मानो बेफार फालांगि खालामग्राफोरा एसे बुरजाहै मावो
माव औ
राव आरो ओरैनो जानो आन्थाखौल' फोनानै लायो न'खरनि खरसाया एसे खमायनाय हिसाबै बेफोरबायदि
बिथांमोना
ओं ओं ओं न'खरफोराथ' बिदिनो ओरैनो गुबुनाव हाजिरा मावहैस्लायस्लाय न'आव थानानैनो इनकाम जायो जिहेथु गावनि गोसो बायदि मावनो हायो नालाय इनो इनकामबो जायो खायसे आरो न'फोरखौबो एसे फोसाबगासिनो बेफोरबायदि मावनानैनो
बेबायदिबाथ' मोजाङानो जाहैबाय
आरो बे थास' थास'बो गायो नै दा दैज्लाङाव थास' खायसेया बिबार बारबायानो थारुन ना मा होनो ओं थारुन ओं थारुनबो गायो बे थारुन गायबोला आरो बिबार खौबो फाननो हाबाय बेदरखौबो फाननो हाबाय मोननै मोननै जाहैबाय औ आरो गायखांनायनि उनावथ' जेबो हासार बायदिसिनाबो होनायनि गोनांथि जाहैलाया माने सेबां हासार मेडिसिननिबो गोनांथि खथि जाहैया नालाय मुलाम्फाया एसे गोबां जाहैयो आरो बेफोरबायदि हाया बोरै जिहेथु खायसे बायदियाव दै मोनद्रायाना बेफोरबायदियाव थास' थारुनखौनो गायो आरो
दाबायदियाव थास' ओंखारबायानो गोबां दाम दा सेरसे मानो यावनो दाइनजि रांसोआलागै थांदों
ओं ओं
आरो बिबारफोराबो ओ बारसेयावनो थाइबा दस थाखा इदि जाहैना दं आरो
ओं ओं बिबारा दा गोदान ना थास'ना एसे बुरजा गोलैखो दायो गोदान ओंखारबा मैगंफोरा
ओ दामा बारा जायो।
ओं ओं
जानोबो लुगैयोना?
जानो लुगैयो मोनजाथार ना? गोबाव सम समनिफ्राय नेना थायोना
औ औ नोंथाङा थास' बिबारजों अमा बेदर जाफेरबाय नामा?
औबा गोथाव जायोथ' जोंना बर'नि फेभरेट होनोनबाबो गोरोन्थि जानाय नङा बायदि मोनो आङो थास' बिबारजों अमा बेदर बयबो जाखायो जोंना।
औ औ आंबो गोथावनो मोनो आंबो बे साननैसोआवनो ओ थास' बिबार लाबोनानै अमा बेदर लाबोनानै जानो सानगासिनो
अ अ
नोंथाङालाय
थाहैनानै फानहैगासिनोसो बि आइआ।
अ बबाव मोनदो थास बिबारखौ
ओइ जों जोंना बारियाव मोनो माने ए ओं गुबुन हारिनि मानसिफोरा जायाना बेफोराव माने खाहैबाथाय मोनो आरोना बारिफोराव
अ बे बे थास'आ होमबा न'नि गायनाय नङा ना
न'नि गायनाय नङा आङो हाग्रानि हाग्रानि ओं माने गायनायनिसाय हाग्रानिखौ सा साबसिन जायो नालाय हाग्रानिखौ बांसिन बायो मानसिफोरा
औ औ औ दा हाग्रानिया थाब ओंखारसिनबाय आरोना
ओं ओं
ओरैनो मुथासेयाव बेसे गरै फानदो बायदि
मुथासेयावथ' थामजि ब्रैजि राङै फानगासिनो दङ
थामजि ब्रैजि रां होनोमबाबोथ' गोबां मुथासेयाव बारा होआखोमा
बांद्राय होआ
दसथालसो होयोना
दसथासो दसथा होयोदां दसता आदथा दसथानि गेजेराव होयो आरो ना एसे फिसा फिसा बििसोरफोरखौ एसे मुथाया गेदेर जानाय बायदि दस थासो होबाय आरो गेदेर गेदेर फोरखौ माने एसे खम बो होयो आरो
औ मोजाङानो
होननोबो थाङो बाङाना एसे खम ओंखारदों नालाय एसे खम खमैबाबो होगासिनो आरो इदिनो।
गायनो सानखो माइखौ
नै आबादखौथ' आङो नै आमथिसुवानि आगोलाव एसे गायनो सानदों बेनिफ्राय आमथिसुवानि एसे उनावहाय एसे गायनो होननानै सानगासिनो।
औ मोजाङानो जागोन अब्ला नोंथाङा माजों हालौनाय देग्लाय?
हालेवनायाथ' ओरैनो खारायनायाव ट्रेक्टर गेदेरजोंनो हालेवनाय जायो आरो खारायखांनायनि उनाव न'आवनो ट्रेक्टर फिसा दं बेजोंनो हालेवगासिनो।
औ बिदिब्लाथ' मोजाङानो।
ओं नोंथाङालाय माजोंथ' हालेवो?
जोंनाबो बेबायदिनो दानि जुगावलाय बहाथो मोसौ नांगोल मोनबावनो। आरो बेबायदिजों गायोब्ला बुहुत टाइमबो समबो नांगौ जायो। बेनिखायनो ओ ट्रेक्टरफोरजोंनो हालौवनाय जायो आरो।
ओं ओं। दाथ' औ।
दोनथ'सै होमबा गोजोन्थों।
आरै दे